हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां औ
औ दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनो नोंथांनो फन खालामनाय जादों नोंथाङा फ्रियैनो दङना?
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं मा आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ दा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोराहाय माने गोदो गोदायनि समफोरावहाय नाफोरखौ माबोरै हमोमोन आरोना नोंथांमोननि ओनसोलफोराव बिदिनि सायावहाय आंङो नोंथांजों सावराय नागिरदों दा नोंथां नोंथांङा जागाय जेनोना आं जागाय जेनो
जायो नोंथां नोंथांङानो फंनैसो बुंफोरना होगोन दे औ
ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंनि बर'फोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जे ओ माने ओरैबायदि ना हमनाय नाहा मैहा थांनाय होनायबाथाय गोसो गुदुंथार आरो आरोना जोंनि बर'
औ
गोदो गोदायनि समफोरनिफ्रायनो दा ना हमनाय होनोब्ला ना हमनायनि माखासे आदब खायदाफोर होनोब्ला ना खौ बोरै हमो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोरााव माने गोबांथार आदब खायदाफोर दंङो आरोना ज जेरै बिबदिनो जेखाइजों ना गुरनाय ओमफ्राय जे सारनाय सेन सार
औ
खखा सानाय बेनिफ्राय बिलोफोराव थब्ल'नानै नाखौ हमनाय बिनिफ्राय दखथा बोनाय खाथल होनाय बेबो नआवनो अनेक रोखोमनि नल बाथा होनाय बोरसि दान्दाजों लोफायनानै बोननाय फाथो होनाय माने गोबां रोखोमनि दं आरोना बिफोरनि मादाव बेावनो आंङो जेन'ब्ला आंङो बाथाखौ बोरै होयो बेखौ नोंथांमोना एसे फोरमायनोसै दा बाथाखौ बोरै होयो होननानै बुंङोबा जोंनि ओनसोल फोरावहाय जेराव जि माबानि फाथो सेरा जे फाथो सेरा बाथोसेनाखौहाय नांगौ जखानि हास'नानै थुख्रा थुख्रा हास'नानै लायो आरो
औ
फाथोसिना आरो जोंङो बै खुसेर मा होनो खुसियाथ' नंङा जुखाम थेरा बेजोंबो बानायनाय जायो आरो ओंखाम थेराम नंङाब्ला फाथो सिनाय आरोना बेखौबो थुख्रा थुख्रा हास'नानै नागिरो नांगौ बायायदि हासबनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय पेराशुट खायो। बिनि उनावहाय जों बोरसिखौ खायो बोरसिखौ हखांनायनि उनावहाय जोंङो नाखौहाय माबोरै मोनगोन नाखौ नाखौहाय मोननो थाखायथ' नानो नानि आदार नांगोन नंङा होमबा नोंथां
औ
ओमफ्राय नानि आदारफोरखौ जोंङो बिदिनो खैजोमा बिदै फोरखौ नागिरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेरे फिसा नागिरो ओमफ्राय खानस्रिफोरखौ जावनानै लाबोयो आरोना बेबायदिनो थुनानैहाय बिलोफोरावहाय मारु सेर सेर बा माबाफोरावहाय हाग्रा बुलुनानै सानानै गालांङो आरो ना गालांनायनि उनाव से घन्टा बा नै घन्टानि थाम घन्टासो थानानै बेखौ नाखौ जों बोखांफैयो आरो नायाहाय नांनानै थायो आरो बेबायदिनो जेरै नास्राय गोरि खुसिया
नंगौ
बेफोरबायदि नायाहाय बांसिन नांङो आरो ना बे बाथा होनायावहाय बेनिफ्राय जोंङो जे दखथा बोनाय दख था बोनाय होनोब्ला जेराव जे जायगायावहाय गिबियावनो बै जायगायावहाय माने हाखरफोर बा माबा मोनसे दंग'फोर दङब्ला बेफोरावहाय बेखौ आलि खोनानै बान्दो थेयो आरो ना बान्दो थेनानै बेखौहाय ओरै फारसे ओरै फारसे माने दुरुं खानानै बाल्थिंजोंहाय सानै मानसिया सारो आरोना बेखौनो दखाथा बोनाय होनो बिदिनो हमो आरोना आरो बिनिफ्राय जोंहा आरो दंबावो जे जेरै कटल होनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा खाटल होनायखौ मिथिगौनो
मोनथियो मोनथियो नोंथां औ बे हाग्रा बोनायाना बेंखननानै
बेंखननानै औ माने नोंथांमोननियावहाय बिदि जोंनि ओनसोल स्कुलावहाय एसे आलादा रोखोम जेन'ब्ला बै सेवरा दालाय खान्थाल खान्थाल मुरा थाइजौ मुरा बेफोरबायदि ओमफ्राय औवा औवा हासुं औवा मुरा बेफोरखौ माबायावहाय बिलो फोराव दैसाफोरावहाय माने गारसोमनानै दोनहैग्रोयो आरोना सिगांनो
औ
गारसोमनानै दोननानै बिदिनो जि जिबा सान नैजि सान गाहाम सोमनानै दोननानै माने बेवहाय नाफोराथ' जेने जेबो बा माबा मोनसे ओ दनदरफोरावहाय हाब हाबनानै थानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथाङां बिनि थाखायनो बेखौ सिगां सोमोनानै दोनजोबनाय जायो बिनि उनावहाय बिदिनो नाफोरखौहाय माने बान्दो थेनानै बेखौ सारो आरो ना सारनानै जेरै औवा हासुं फोराव ना बामिफोर हाबनानै थायो ओमफ्राय सेवरा दलाइफोरावहाय सेवरा बिलाइयावहाय बिदिनो नाथुरफोर हाबनानै थायो थुरिफोरखौबो गारनानै दोनो मागुर सिंगि बिदिनो बायदि बायदि नाखौ मोनो आर ना आरो बिनिफ्राय गोदोनि समफोरावहाय बे मोनसे फल' होननायखौ मिथिगौना नोंथाङा औ फल' जोख्लोबग्राया ओं बे जोंबो माने गोबां नाफोरखौ हमबोनायखौहाय नुनो मोनदों आरोना जों उन्दै उन्दै सम नाथाय दानि समफोरावहाय बे फल'जों हमनायखौ बारा न नुयो आरोना गोदान गोदान आदब खायदाजों हमो बिदिनो बायदि बायदि रोखोम हमो आरोना फासिफोर सायो सायो दानि जुगावहाय
औ
बेबायदिनो माने अनेक रोखोमनि आदब खायदाफोरजोंहाय माने जोंनि ओनसोलफोरावहाय नाखौहाय हमनानै जायोमोन आरो दा बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो माबोरै माबोरै माबोरै माबोरै आदब खायदाजोंहाय नाफोरखौ हमनानै जायो आरो हमोमोन नोंथाङा होनो एसे बुंफोरना होदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां नोंथाङानो गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय नङा होमब्ला ना हमनायनि आदब खायदा आरो मा मा रोखोमै हमोमोन बर' फोरनि माखासे दोरोङारि ना हमनाय खान्थिफोरखौ नोंथाङा आंनो मोजां फोरमायना होलांखाबाय फ्राय बुंनो थाङोब्ला एखेयानो आरो नोंथाङा जे जेखौ बुंनानै होलांबाय जोंनि ओनसोलथिंजायैबो बेखे नियम खान्थिफोरजोंनो मानि बे आदबजोंनो नाखौ फ्राय हमनाय नुयो बुंनो थांब्ला नोंगौ गोदोनि दिनाव नोंथाङा ओ हमनाय जे आदबफोर होनलांनाय बे होनलांनायजोंसो बांसिन नाफोरखौ हमोमोन आरो। जेरै ख'खा सानाय सेन सानाय फल'जों जोख्लोबनाय ओमफ्राय बेबायदिनो सारनाय सारनायाथ' मेनथार मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो जोङो नैबे बाथा सानाय बाथाखौ ओरैनो बे मानि देरफुनाय सेंग्राफ्रा गोगोम सानो मोजां मोनो आरो दैज्लां बोथोर फैबाथाय बे खाथि खाला थानाय हेलफोर दैफोर गुवार बिलोफोर थानाय दंबा बेयाव होनो मोजां आरो बाथाखौ बिदियाव होयोमोन। जिथु बाथा होनायखौबो नोंथाङा मोजां फोरमायलांखाबाय दा जोंनि ओनसोलाव आङो गोदो नुनाय माखासे ना हमनाय खान्थिफोरखौ फोरमायना होनि नैबे जाहैबाय गुबैथाराव नुयोमोन आङो खखा आरो सेन सानाय आरो।
मानोना खखा आरो सेन सानायनि जाहोनबो दंमोन गोदोहाय गोबां फिसा फिसा दै थायोमोन नालाय। गामि ओनसोलजों बोहैलांनाय सेर सेरजों ओमफ्राय बिदिनो माइ गायग्रा दुब्लि बे दुब्लिफोराव दै जमा जानानै थायो आरो एखम्बा एखमबा गरान होयो मेसें औ बिदिनो अखा हाफिनो।
औ
बिदियाव मा जायोमोन दै थानायावहाय गोबां नाफ्रा बबे बबेनिफ्रायबो फैनानै हाबफैयोमोन आरो जाम्फै जानलाफोरनिफ्राय दा बेफोरनिफ्राय फैनाय नाखौ हमनो थाखाय गामिनि माखासे बै समनि बोराय बुरैफ्रा मा खालामोमोन? सेन सानानै खखा सानानै मोजांथारै बे नाखौ हमनो मोनसे खायदा दंमोन आरो बिस्रा आलि खोथेनानै एसे हाग्रा होलाय लायनानै बावहाय नाफोरनि लामा बानायना होनानै नाफोरा बे लामाजों फैयोब्ला बे खगा सिङाव हाबजोबोमोन आरो ओमफ्राय सेनाव हाब
बेबायदि माखासे आदबजों गोदोनि दिनाव नाखौ जोङो हमनाय नुदोंमोन आरो आरोबाव मोनसेया जाहैबाय नोंथां होननाय बायदि नैबे जा जांसि्रि बायदिसिना बोखारनाय बे जाहैबाय माबा मोनसे होन्दोंमोन नोंथाङा दहाय बेखौहाय बे जांसि्रि बोखारनाय मुरा बोखांनाय औ खाटल होनाय बे खाटल होनाय खान्थियाबो दंमोन आरो बिरादनो गोदोनि दिनाव मानोना बै समाव दैयावहाय मुरा ओमफ्राय बिफांनि दालाय बायदिसिना गारसोमनानै दोनग्रोयोमोन आरो सिगाङावनो ओमफ्राय जेब्ला दैया एसे रानलाङो अब्ला बेनि सोरगिदिं जोङो ओरै जे गोलाव खोंथेनानै बे गेजेराव थानाय मुरा आरो जेंसिफोरखौ लासै लासै बोखारनानै जेखौ बोखोबोयोमोन आरो ओमफ्राय जेसेबां ना दं बेखौ मोनसै बेबायदि खालामोमोन आरो ओमफ्राय मोनसे खान्थि दंमोन गोदोहाय जोंनि गामि बिथि ओरै मानिे ज' सेंग्रा सेंग्राफोरा बोराय बोराइफ्रा ज' जानानै खेबसेनो जाम्फैयावहाय ना बारलि हमनो थाङोमोन आरो। गोलाव जे लायोमोन खेबसेनो बिदिनो बे जेखौहाय हमनो थाखाय दसजन गाहाम मानसि नांगौमोन आरो गोलाव हमनानै बिदिनो जाम्फैखौ बोयै बोयै बोयै बोनानै गोलावसिम बोयोमोन आरो। बेवहाय माने जेसेबां ना बारलि दं बिसोरो बारखोलाबायनानै बे दैयावहाय मानि हमलायलायनाय बिदि नुयोमोन आरो जा बुरजा बुरजा मोनोमोन। बेबायदिना बारलि हमनाय खान्थि दंमोन आरो गोदो जोंनिया। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे दानि जुगाव जों नुनाय मानि बांसिन दाथ' जोङो फासि सानायसो नुनोसै आरो खखाफोरखौ खम नुसै खखाखौथ' नुबां लानो सेनखौ दाबो एफा एनै नुबावो। ओमफ्राय फासि सानायखौ दा गामि गामि जेरावबो नुयो आरो मानि एसे मदार्न मदार्न जाफैबाय नालाय मानसिफ्रा माने बिदि आरो आखाइनि माखासे बुस्थुफोरखौबो बानायनो रोंला बर'फ्रा जेरै खखा बानायनो थाखाय एसे आखाइनि माबाानांगौ बिद्दा नांगौ गोरों जानांगौ आरो सेनखौबोथ' बानायनो हालाबाया दा बेनि थाखायनो मा आथिखालाव मानसिफ्रािनजावफथ' सोरनावबा जों दाबो ना गुरनानै हमो गोदोबो हमखायोमोन दा ना गुरो आरो मोनसेया जाहैबाय फासि सायो आरो गोबांनो मानसिफ्रा। बिदिनो खाथि खाला थानाय दैफ्राव जै अखा हाबादै दै देरोब्ला बिदियाव फासिफोरखौ स्रायनायखौ नुनोसै आरो। नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि नङामोन बाव दै देरबाथाय खखा नङाबा सेन लानानै थांखोम आरो डाइरेक्ट। साथेनानै दोनैयोमोन ना दावखोग्रा जायगायाव दाना बिदि नंला नङा होमबा नों दा बेबायदि रोखोमै जोंनि जों ना हमगासिनो आरो फासि थासिफोरजों गोदो हमोमोन आरो दाबो हमो आरो बेबायदि नियमजोंनो नोंथां। बिदिब्ला जोंनाथ' समा जाबायमोन गोनथा नङा होमब्ला
औ नोंथां औ
औ ना हमनायनि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। बेखायनो नोंथांखौ साबायखर होनाय जाबाय आरो नोंथां।
नोंथांनिफ्रायबो नोंथांनि ओनसोलफोरनि माखासे ना हमनायनि आदब खायदा बांसिन माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना आं।
औ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननोसै।